हेल'।
मानो दासो ओंखाम जाखांनानै नोंलाय।
ए आंबो दासो जाखाङा नै उन्दुनानै लाहार फाहार जादों।
उम
मा मा ओंख्रिजों जाखो।
मा ओख्रि होनदों आं
जोंना ओंख्रियानो दु दालि दावदै रुनाय ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन।
आंना जेबो गैयालै। दालि जहल ओमफ्राय थाइबें सालाद।
इसे आरो ओमफ्राय मा मा खालामदों जेनेबा हा
जेबो खालामाखैनो सानदेआलाय सान्देआव ओरैनो थानाय जायो आरो बाजार थांबाय। हा?
अखा हायाखै?
फुङाव हादों। दसथा बार बरथासिम हादोंमो
उम।
दे।
उम बोथोर नालाय ओंखायनो
उम।
जोंथिं हाबावबाय नै अखाया
अबावबो बे अखायानो दसे थाथ'यो दसेनो हायो। माथो होनबावनो अखा बोथोर जाहैबाय।
हेलौ।
दै दै लोमाखै नोंसिनिथिं? दै लोमाखै अखा हानानै?
दैयाथ' जोंनि गामियाव लोमाखै। बेलेग जायगायावथ लोमदोंनो। थाबायनोनो आथिं आदैसे आदैसे जालायदोंनो।
जोंनिथिं एसे एसे गोजौनालाय बारा अखा।
बोलोरसे दस्राजों एसे लांदों दैया बारा लामसै आरो।
दस्रायाथ' लोमदों लोमनायालाय। जोंना बिदि लोमासैय आरो।
अखा हाबो गरमलै फांखा होवाबानो
उम। खुसि जानोसै नालाय। जाबाय बोथोराव। ओमफ्रायो मानि सायाव रायलायबावनो?
हा नोंनि आवाजखौ मोजां खोनायाखै।
खोनायाखै आंनिखौ
उम उम
आवास खोनाखै?
नै दासो
ए
मोजां
एसे गोजानाव थादावना फन ओंखायनो खोनायाखैमोन दां।
ए माथो जावज्राव जावज्राव खोनादों।
नोंनिखौसो खोनादों कुलटुं कुलटांनो
आंनाथ' मा ए नै अखा। अखा
एकदम गोरा हाथारबाय नामा?
बांद्राय गोरा नङा थाइफ्रिदों नै।
उम गाबोन फुङावबो हागोन नामाथाय।
हासिगोनदां माथो नै दानो सुरु दाथ' जेनबा हाजेनबायसो सोरांसि सोरांसि एसे हराव हाहैसिगोन।
उम जोंनिथिंबा मा जागोनथाय।
उम
फुङाव थाबायनो सानदोंमोन गाबोन। थाबायनोबा हागोना हाया अखा हागोन दां।
साथा लानानै थाबायनो हायोना।
साथा लानानै सोर खस्थ' बेरायनोब्रा।
साथा लाबाबो अखा आखाइ हा माबाजोंनो लिजोरो साथा हमबाबो अखाया एसेबाबो सिखायो।
उम‌ आरो दै दैस्रं जायोना दैस्रं जायोना बायो
गैयामा उम कैतायाव सिखारो नोंलाय औ नंगौ।
गाबोन ओ गाबोनथ' फुङाहाय जेबो खामानि गैया नालाय माला सिरि मोनो होनबाथाय सिखारगोन आरो।
आदथा नयथा तार माने
होद नयथा द्रायबा मोदोम साहैयो अलसिया बोरैबानो सातथा आतथाखो गार हमो माथो स्नि बाजि दाइन माबा स्नि बाजि दाइन बाजि
उम‌ ब्रै बाजियाव सिखारनो हागोन ना हायाथाय गाबोन?
हायो सिरि मोनो ओमफ्रायो मालाबा जामबुं खौ नायफिननानै समखौ नायनानै उन्दुलांफिनो।
उम‌ उम
दिनैबो बिदिनो जादों फुङाव सिरि मोनबाय समखौ नायबाय है र' दा सिखारसै होनानै दोनलायबाय उन्दुलायबाय।
आरो अखाबो हाबाय फुङाव। उम‌ अखायानो नै नागाराखै दाना अखा हानायाव उन्दुलांबाय गैया‌। नयथा जाखाबाय। गुबाजियानो जायो।
दिनैबो अखा हादोंना?
उम फुङावहाय जि हादोंमोन‌।
जोंनिखैबो एसे एनै हादों आरो बारा हायाखै।
उम
उन्दुनो ओंखार लायबायलै।
औ आं नोंनाव नै दा हरफिनगोन थांगोन ना थाङा। आंना जोबसिगोन नालाय।
खैयावाहोनदों
गंसेयाव उन्दुयो होनदां बिदियाव।
उन्दुनायनि सम गैया उन्दुनो ओंखारबानो उन्दुयो।
आतसा
उम
टिभिफोर नाया नामा नोंङो?
टिभिफोर नायो दा रां सोनो हाथ'आखै। बेखायनो नायाखै ओरैनो दङ।
रांबो सोबाय थानांगौ जायो ना।
उम
टिभि
बेखौबो सोनांगौ।
मा मा मा मा नायो नोंलाय टिभि आवलाय?
टिभियाव आं बांसिन सेनेमा। सिनेमाखौबा बर'आव मा होनगोन?
सिरियेलथ नाया होमबा?
उमहु टिभियाव बांसिन नायनायानो जाया आङो जानबुंआवसो नायो। उम टिभिनि मबे टिभि आव टिभियाव नायोबा नोङो समखौ होसोनांगौ जायो। सम बाय सम जायो मालाबा स्नि बाजि दाइन बाजियावनो जाहैयो। समबाव सम ओमफ्राय ओ बेलासियाव नायबाथाय बे गोदोनि जाखांजोबनायखौसो होयो।
फुं फुङाव जाबाय गाव गावबा गावनि जानाय समाव ओमफ्राय मोनानि स्नि बाजिनिफ्रायसो जाफिनो गोदान होनबासो नुयो। ओंखायनो आं टिभियाव नाया। जानबुंआवसो नायो आं।
सिरिया।
हा?
सिरिया।
नोंनिया थाबथादों।
नेटनि एसे प्रब्लेम जादोंदां।
उम माने
माबादों एसे थिरदों माने।
आवास कुवालिटिया मोजां जायाखै नामा?
उमहो माने एकदम स्रा स्रा खोनानांगौ जाहैबाय। ओमफ्राय आंनिखौलाय माबादि खोनादों?
नोंनिखौथ' थिगैनो खोनादों आं एसे गोजानाव लाफ्लांनाय जादों।
फनखौ जामबुंखौ ओखायनो
ए ओम।
मा मा खालामखो दिनै रबिबाराव?
दिनै देवबाराव बिदिनो गिदिंबाय बाजारावहाय। बाजार खालामहैनायानो मैगं थाइगं लायनायानो मना हमनायनि खामानि आंना।
मना हमनाय। मा मा बायना लाबोखो?
दिनैहाय ओम सामब्राम लाबोदों फानलु लाबोदों। थास'नि आ-थास'आइथिं लाबोदों फाथो लाबोदों। आमफ्राय सुवाबिन लाबोदों। लिबु लाबोदों। ओमफ्रायो थोरसि सुग्रा साबोन। ओमफ्राय साथा गख आं बायना लाबफादों अखा हाबाय थानाय खाय। साथायानो बायबाय नालाय साथा लाबबाय। आरो। ओमफ्राय इदिनो
बोथोरानो अखा जागासिनो।
बेनोसै आरो।
मा मेथाय लाबोखो मा मेथाय लाबोखो?
मेथायाबो दाउ खिबुसोबाव।
दाउ खिबु?
उम दालाय बोरै गल गल बानाया होनबा दालाय सावा बाजाराव उम बिखौनो।
सावो सावो।
उम दाउ खिबौ मेथाय बियो ओमफ्राय बादाम।
उम।
लाबोदों
आतसा।
उम दे नो जाबायानो दानहरदो।
उम दे दानसै होमबा आं।
उम उम नों दानजाखासिगोन हारसिंनो